अ खुलुबाय नोंथां खोनादों
औ
औ दे नोंथां
नोंथांजों आं मोननैसो बाथ्राजों सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां सावरायजागोन
नोंथाङा खोथिया फोनाय खोथिया फोनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा माबोरै फोयो
औ नोंथां हागोन औ हागोन नोंथां
दे नोंथाङा फोरमायना होलाय
दे बिदिब्ला खोथिया फोनाय होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो मिथिंगायारि हिसाबै जोङो बुं नायोब्ला नोजोरजों नायोब्ला गिबियावनो जों खोथियाखौ फोनो थाखाय अखा नांगौ अखानि गोनांथि जायो जेब्ला अखाया हो बैसागो बोथोराव हायो अखा अब्लाना जों खोथियाखौ जोङो
खोथियाखौ जोङो फोजेननो थाखाय लाहार फाहारा खालामो।
बेनि
बेनि उनाव
ओ
ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइ माइदलि माइदलि नांगौ जायो औ
बे माइदलि खौ जोङो गिबियावनो बाजारनिफ्राय एबा दोनखानाय माइलिखौनो जोङो फोनाय जायो। बे खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियाव जोङो फोथारखौ हालेवगोरना लानाय जायो मोखौजों नङाबा आ टेक्टरजों हालेवगोनाय जायो आरो ओ मोइ हालेवखांनायनि उनाव
उनाव ओ खोथिया-खोथियाखौ खोथिया एबा माइद्लिखौ दैयाव सोमनाय सोमनानै दोननाय जायो बे खोथ ओ सोम सोमनाय माइज्लिखौ हरनै दैयाव दोननाय जायो। आरो बोरियाव साननै दोननाय जायो। अ। बेनि उनाव जोङो फो फोथारखौ जोङो हालेवा हालेवनानै फोमोन्ना लाखांनायनि उनाव मै होखांनायनि उनाव खोथियाखौ जोङो फोनाय जायो। औ।
बिनिफाय जों खोथिया जेब्ला फोखांनानै सान
सानथाम सानब्रैनि उनाव नायोब्ला जोङो रज'नायखो नुनो मोनो एबा फेंखा हरनायखौ नुनो मोनो आरो अ अ औ
बिनि उन जोङो खोथियाखौ ओ जेब्ला देरो अब्ला जोङो आबाद फोथारखौ जोङो हालेवना लानाय जायो हालेवनानै जेब्ला रिदि जायो आलि दाननानै आलि खोनानै जेब्ला फोथारा
जेब्ला फोथारा मोनो अब्ला जोङो बेयाव खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरो माइखौ बेनिफ्राय नोंथाङाथ' औ मिथिगौ नङा होनबा औ जेब्ला माइखौ
खोथियाखौ
खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो अब्ला औ माबायदि गायो नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? जोंना जेब्ला खोथियाया फुनो हानायसेबां रागोन आरो ना फुनो हानाय सेबां रागोन अब्ला जों बेखौहाय गामिनि जयैनो गावजों गाव ओ बिदिखौ मा होनगोन बदल एबा फाला बदल गायोना बेबायदि औ फाला बद औ बेबायदिनो सोरबा हाजिराया लागोन सोरबा फाला बदल गायगोन ओमफाय जमा जानानै हाखौ गायनो थाखाय एवनानै लाग्रोगोन बिनि उनाव जेब्ला खोथिया फुजानाय जागोन अब्ला जमा फुनानै बेखौहाय मुथा मुथा खालामनानै आखा हिसाबै खागोन आरो ना बिनि उनावहाय जेब्ला हाया मोनगोन सुखांनानै जेब्ला सुखांनानै जेब्ला हाया हालेवनाय हाया मोनगोन एबा फोमोनगोन हाखौ एवनानै अब्ला बै हायावहाय जयैनो खायफाया हासार होयो खायफाया गोबोर हासार होनानै गायगोन आरो औ नोंथां औ
माइ
माइ गायनाय बुङोब्ला जोङो गुबै दैज्लां बोथोरावस गाया होनबा नोंथां दैज्लां बोथोराव गायो औ
औ
खायफाया मेसें बोथोरावबो गायो माने बिदिनो मेचिनजों दै सारनानै नङाबा दै फुख्रिफोरनिफ्राय दै बोखोनानै बिदि
औ
औ दै सेर सेरनिया बिदि बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ माइ बिदिनो जों जोंनि ओनसोलावबो गायनाय जायो आरो मेसें बोथोरावबो माइखौ माने सिङाव जोंहा पाइप
पाइपजों हासिङाव सोनानै दैखौ गनाय जायो आरो बे मेसेङाव गायनाय जायो
मोजाङानो जायो मेसेङाव गायनायाबो
गायनाया गायफेराखै जोंनिथिंबो गायो गायनाया जोंहा गायनाय जायाखै आरो बिदिब्लाथ नोंथांमोननिथिं दैज्लां बोथोरावल' गायो गायो होनबा ना गायो
औ नंगौ नोथां होनबाथ 'बोसोराव खेबसेल' माइ जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोंनिखि बोसोराव खेबनै गैयनाय जायो आबादखौ माइ आबाद बिनि गेजेरावबो आरो जेब्ला माइ हाखाङो आबाद फोथाराव मथर बेसर
बायदि बायदि गायनाय जायो आरो
उम
अ
नोंथांमोननिखिलाय मेसें बोथोराव मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनिथिं मेसें बोथोरावथ' बेबायदि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोना जेनेबा गम बेफोरखौ नाथाय मैगं मैगं बागान बिदि खालामो
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा। मैगं बागान खालामो होन्दों मेसें बोथोराव मा मा मैगंफोर गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव
मेसें बोथोराव
कबि कबि गायो लाइ लाफा बि बेफोर‌ बायदि ओंख्रि गाया होनबा नोंथांमोननिथिं कफि लाइ लाफा कफि, लाइ, लाफा बेसर
ओ बानायो बाना मायनिया मथर बेसर, आलु, गाजर, मुला। लाइ, लाफा बेखौबो खालामो आरो
अ माइनि अनगायैबो
औ।
जोबोद मोजांबा नोंथांमोननिसोबो बिदि मावना जानायानो
औ।
जोंनावबो बिदिनो गायनाय जायो बांद्राय सुबुंफोरा बुजायो। गायो आरो गावबा गाव गाव न'आव न'खराव बा गावबा गाव जानो थाखाय गायना लानाय जायो एसे एसे उम।
माने बांसिनानो बिदि बाजार फालांगि खालामनाय बिदि खालामा आरो गावनि न'आव जानो आन्था
औ औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो गायनाय जायो। उम।
बागाननि मैगंफोरा जानो आरो एसे से असुबिदा माने
हासार माबा औ औ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय फालांगिनि मुलाम्फानि थाखायल'सो बिथांमोना गायनाय जायो नालाय बेनिखा ओंखायनो बिथांमोना हासार ओरै केमिकेल इउस खालामो नाथाय जोंनिया न'खरारि गायोबा न'खराव गायोबा गोबोरखिजों बांसिन गायनाय जाया होनबा नोंथां बेनिखायनो औ जे बो गिनांगौनिबो खोथा गैया नङा होनबा नोंथां औ ओ बिदि गा ओ न' गायना जानायानो साब सिन आरो बायना जानायनिख्रुइ
मानो होनबा बैसोरो जेन'बा बुरजा एसे समावनो बुरजा फिथाइ थायनाय बुरजा मैगं थाइगं मोननाय बेफोरखौ नागिरोना फालांगिरिफोरा
बिनि अनगायैबो नोंथांमोननिखै नोंथाङा थ माइ गाय गायफेरदोंना?
गायफेरबाय गायनाया
अ माइफोरखौ औ औ सफैलायबाय दा अखाबोथ जालायबाय गायनो समा जाफैलायबाय गायलायनांसि नङा होनबा नोंथां औ जोबोद मोजां गायनो रोंगौबा नोंथाङाबो
बेसेबां माने रोङा माने गावनि आन था हागौ आरो
अ अ ओफ्राय बे माइ गायनाय माइ गायनायाव मा? मा राहायै गायनाय जायो नोंथांमोननिथिं? माने बियो ओ सोरबा हाजिराजों गायो बेनिफ्राय ना सावरिजों गायो ओमफ्राय हाग्राफोरा माबोरै जायो माइ गायजोबनाया माइ जोङो गसा लानाय माखौ बुङो बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना लायोना?
गसा लानायखौ मोनथिगौ खायो मोनथिगौ मोनथि
अ
गसा लानाया जाहैबाय जोंहा माने माइ गायजेननाय माइ गायजेननायावहाय न'खरनि मानसिया बाथि साथि सावनानै आरोना जेवारि बाथि सावनानैहाय फुजा खालामहैयो नङाबा खायफाया फुजा खालामहैयो खायफाया फुजा खालामहैया जोंनि ओरैजाय जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गसा लाजेनबा फिफां गायहोयो मैथा फिफां थास' फिफां बिदि गायहोयो माने आलि खनायाव बेखौ मााहा गायो सानजा सा सानजा खना नङाबा सा सानजा खनाजों बांसिन गायनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय बै फुनाय खोथियाखौ न'खरनि मानसियानो मानि न'खरनि गाहाय जेन'बा आइ नङाबा आफा बे बिसोरनि सानैनि गेजेराव थुजेनगोन आरो ना बेबायदि
औ जोंनावबो बिदिनो सा सानजा आलिनि सा सानजा सोला सोनाब खनायाव जोंनाव फारब्रै खनाथिंबो गायनाय जायो नोंथां बे बेखौ आरो गसा लानाय जोंनिथिं फारब्रैथिंबो गायनाय जायो बेनिफ्राय गेजेराव थुलुंसि गायनाय जायो दों बे बे आलि मोनब्रै जायो नालाय औ औ मोनसे गायनाय जायो। बेनिफ्राय बे मा होनो गयसाव बिलाइना मा होनो गय बायदि दंफां गोजौ गेदेरा बे मानोदि बेनि बिलाइखौबो थुना गारबोनाय जायो जाहाथे बेलेग औ आबाद फोथाराव गाज्रि माबाफोरा फैनो हायि एबा गाज्रि ओ माबाफोरा नांदेरनो हायिनि थाखाय
गोहोफोरा नांफैनो हायिनि थाखायनो
औ बेनि थाखाय गायनाय जायो आरो आरो बे बैग्रिनि सु खौबो गायनानै आलियाव थुना गारबोनाय जायो आरो नोंथां बे गसा लानाय दिनखालिनि
मोजाङै मोनथिया आं मानि बे बेफोरबायदि खालामो होननानै नेमखौ मिनथि गौ आरो ओमफ्राय माने मानि थाखाय गायनाय जायो ओ गायनाय जायो माने आबाद आबादफोरा मोजां जानायनि माइफोरा मोजां ओंखारनायनि बिनि थाखाय गायो होनना मिथिगौ आरो
बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा उनाव फिन लोगो मो- मोन गोन आसा थाबाय नोंथांजों रायलाय सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। गोजोनथों नोंथां
औ दे होमबा